हेल'।
अ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओ आं दा जिरायनानै दं नोंथां।
अ नोंथां ओ गाहामै दंना नोंथां?
औ गाहामैनो दं नोंथां।
अ नोंथाङा दा ओ नोंनि मिथिनाय एबा नोंनि गियान ओ माबाफोर ओ नोंनि गियानखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां ओ आंबो नोंनिफ्राय मा माबा मोनसे गियान ओ लानो लुबैदों नोंथां। सोलोंनानै नोंनिफ्राय अ अब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ आङो फोरमायनो सानदों नोंथांनोहाय जोंनि बर'फोरा जेनेबा बैसागुहाय माबायदि फालियो आं बेनि बागै फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंथां दे अब्ला नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायनानै खिन्थानायसाय।
ओ जोंनिया बैसागुआवहाय बैसागु फोरबोखौहाय जोङो बर'फ्राहाय मोननै रोखोमै फोलियो आरो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसा बैसागु आरो बे बैसागु फोरबोआ जोंनिया आबाद गाहाय हारि आरो बर'फोरनि देरसिन आरो गोनांसिन जा गोनांसिन सुबुं फोरबोआ फोरबो होननानै जोङो फोथायो आरो बैसागु फोरबोखौहाय। ओ बैसागुआ जोंनि बर'नि जेरै बोथोर आरो आबादजों लोब्बा थानाय जोबोद रंजा खुसियै रंजाथाइ फोरबो आरो बेखौहाय जोङो रंजा बाजायै खुंनाय जायो आरो। बैसागु फोरबोआ खौहाय जोङो गिबियाव औ स दाननि जोबथा सानावहाय जोङो मोसौ बैसागुहाय फालिनाय जायो आरोना। बे सानखालिनो जोङो मोसौ बैसागुखालि फुङाव मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै जोङो दैमा दैसा बिलोफोर हाखरफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायो आरो। ओ उप बे सानखालि बिसोरखौ मोसौफोरखौहाय जोङो लावथिजों बुनाय जाया आरो माखासे बिफांनि बिलाइनि दालाइ जेरै दिेग्लिलिथि बे बिलाइफोरजों बुनानै जोङो होलांनाय जायो आरो। ओ दैमा एबा बिलोआव लांनानै थुखैखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ मोसौफोरखौहाय जेरै लाव फान्थावनि माला सुनानै गानहोनाय जायो आरोना। खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे बुंलांबाय था।
बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ थुखैखांनानै माला गानहोनायनि उनावहाय जोङो जेरै ग गंफोराव आसुगुरफोराव थाव गुबै फुननानै होनाय जायो आरोना। बिनि उनाव जोङो ओंखाम दो एबा ओंख्रिदोफोरनिफ्राय हा हख'नाय हांगारजों थाव गुबैजों लग गानानै जोङो मोसौनि ओ ओ बिखुंफोरावहाय जेरै औवानि ओ हासुं नङाबा इन्दि देन्थाफोरजोंहाय मोसौनि मोदोम मोदोमफोरावहाय फाख्रा सिख्रा दागो होनाय जायो आरो। बेबायदि खालामब्ला जोङो हाबथासे मोसौफोरखौ हाग्राफोराव ओ दैथाय हगार हरोब्लाबो जुनारफ्रा बेखौ जेबो ख खहा खालामा होननानै जोङो सुबुंफ्रा फोथायो आरो ओ अ मोसौ थुखै खालि मोसौखौ जोङो उदाङै हगार हरनाय जायो आरो। संक्रान्तियाव मोसौ बैसागुखालि मोनाफोराव जोङो मोसौनि गलिफोरावहाय आलारि बाथि सावनानै ओ सावनाय जायो आरोना आरो ओइदिनखालि जोंङो मोसौफोरखौहाय जोंङो दुरुं गोदानफोरजोंहाय खानाय जायो आरो बेनि मोसौफोरखौ बिदि फालिनायनि अनगायैबो जोंङो मोसौ बैसागुखालि जोंनियावहाय माखासे खुंगा जानाय एबा गोखा गोखै जानाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दं आरोना बेखौ जानो बेखौहाय जोंङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जायो आरो दासिमबो जानायखौ नुनो मोनो आरो खायफा खायफा जायगायाव बेखौ संक्रान्ति मोसौ फोथां खालिनो जायो नाथाय खायफाबा बैसागुनि स्नि सान जोबनायनि उनाव जायो आरो खायफाबा जायगायावहाय ओ खायफाया खायफाफोरा मोसौ थुखैखालि मैहुरनि थाखाय जेरै हाग्रा फोराव ओंखारलाङो जेरै मैहुराव मोननाय दाउ अमा नेवलाय ओ एन्जर बायदि जुनारफोरखौहाय बेदरखौ हाग्रा दानि मुलि गुन गोनां मैगंफोरजों बुथुमनानै खुंखा एबा गोखा गोखैखौ जानाय जायो जेरै मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि बिलाइफोर जेरै थाराय ओ बिदियैनो ओ मानिमुनि बायदिसिना जेरै मैथा गोखा गोखै नारजि जेरै थालिर फस्ला खान्थाल बायदि बिलाइफोर होनानैहाय जोंङो दाउजों अमाजों बेफोरनिनो गोखा गोैखै खाजिखौ जानाय जायो आरोना बेखौ जायोबा खाजिखौ जायोबा जोंनियाहाय ओ गोजाम बोसोरनि बेमारनि जिउसाफ्रा जोबस्रांनानै गोदान बोसोरनि गोदान जिउ मोननो हास्थायो होननानै जोंङो फोथायो आरो बेखौ जायोबा ओ बे खाजिखौहाय जोंङो न'खरैनो एबा समाजैनो जानायखौहाय नुनो मोनो आरो गोदो दोनिफ्राय दासिमबो जोंङो बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंनिया मोसौ बैसागु फालिनाया जोबनानै थांङो आरो बेबायदिनो बैसागुनि से अक्टखालि जोंनिया मानसि बैसागुआ जाजेनो आरो ओइदिनखालि जोंङो बर' फोर आइजोफोरा एबा बर'नि न'खरनि सुबुंफोराहाय दुगैस्रां लोबस्राङै जोंङो। ओ फुजा होनानै जेरै खुलुमस्रांनायखौ नुनो मोनो बेनि खुलुमखांनायनि उनाव जेरै न'खर न'खरनि गिदिर गिदिरफोरखौ उन्दैफ्रा खुलुमो उन गिदिरफोरा उन्दैफोरखौहाय बोर होलायनाय खौ नुनो मोनो आरो, खोनादोंना नोंथां?
औ नों थां खोनादों
अ ओ ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोरनि गेजेराव जेरै - ब्रह्म धोरोमफोरनि सुबुंफोराहाय बेहाय ओइदिनखालिहाय आवाथि सावनायखौ नुनो मोनो आरो
बिनि उनाव जोंङो ओ लोङै जायै बैसागुनि महरा नु जाथियो आरो जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना जाब स्रिं थरखा बायदिफोर बायदिजों आरो खननानै दामनानै मोसानायजों जों गासै बर गामिफ्रानो गोमसारनो हमो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
जोंनो बैसागुफोरखौ बर'फोरनि गिबि सानाव सुबुंनि आरो नैथि सानखौ सैमानि आरो थामथि सानखौ अमानि आरो बैथि सानखौहाय जोंङो दावमा दावसानि होननानै जोंङो साबथा खनसेहालागै जोंङो बैसागुखौ खुंङो आरो जोंनि बरफ्राहाय। ओ मानसि बैसागुनि गिबि सानाव जोंङो बैसागु रंजाग्राफ्रा नखर नखर हाबनानै आगान खोख्लैयो। गोदो गोदो मा गामिफ्राव आगान खोख्लैनायनि गावबागाव गामियाव आगान खोख्लैनायनि उनावसो जोङो गुबुन गामिफोरावहाय बैसागु रंजानायखौ थाङोमोन आरो बेबायदिनो जोङो रंजा बाजायैहाय जोङो बैसागु फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरो नोंथाङाबो जोंनि बैसागु रंजानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ ओ नोंथाङा गासिबो थार खौनो फोरमायलांबाय। आङो नोंथांनि फोरमायनायानो ओ जादों बायदि मोनबाय आरो नोंथांनि फोरमायनायखौनो आं थार होननानै बुंनो सानो नोंथां दा नोंथाङा। थ' बे बैसागु मोसानाय एबा बैसागु फोरबोनि, बागै ओ मिथिखागौ नालाय नोंथांनाव आं बेखौ ओ फिन आरोबाव खनसेबाव फोरमायनांगौ गोनांथि गैला होननानै आं सानो नोंथां। बिनिखायनो आं नोंथांनाव ओ दस्रा आंनि रोंगौ थियिखौसो नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों नोंथां नोंथाङा खोनगोन खोनासंगोन ना नोंथां?
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला आङो। गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोगासिनो दं नालाय नोंथां।
औ
बिनिखायनो नोंथाङा ओ नोंथांनो आं आबाद मावनायनि सोमोन्दै एबा आबाद मावोब्ला जोंहा ओ मा मा रोंगौथि थानांगौ एबा मा माखौ मिथिनानै लानांगौ आबाद माव आबादारि जानोबा? बेनि बागैसो फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन औ औ खोनादों।
अब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै सासे आबादारिया जोंहा माबायदि, जानांगौ एब्ला माबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो गोनां जानांगौ। ओ गिबियावनो जों आसा ओ आबादारि जानोबा जों, हा हाखौथ' नांखागोन हा गैयाब्लानो जोंहा आबाद मावनो हाया। बेनिखायनो जोङो। हाखौ सायखनांगोन एबा हाखौ नागिरनांगोन। ओ बेखौ हा नागिरखांनायनि उनाव ओ बे जेराव नों आबाद मावगोन बै हायाव नोङो। बे हानि सोमोन्दै ओ गासिबो गुदि खिथा मिथिनांगोन। ओ बे हाया मा रोखोमनि ओ बेसेबां हासार दङ बे हायाव मा आबाद मावोब्ला मा ओ आबादा मोजांसिन जागोन। एबा बे हानि थाखाय बे हानि, थाखाय अबे आबादा साबजाथावना बेनि फारसे मिथिनांगोन नोंथां। बिनि थाखाय नोंथाङा। ओ हाखौ ओ नोंथाङा। ओ लेब टेस्ट खालामनो हायो नोंथां औ कम्पिउटाराव नोंथाङा बे हाखौ लांनानै आनजाद खालामनो हायो। बिदि खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा बे हानि गुदि खिथा गासैबो ओ थादेरसाफोरखौ, नोंथाङा मिथिनो हागोन आरोना बिदि खालामनायनि खालामोब्ला नोंथाङा, मिथिनो मोनगोन दि बेहाय अबे आबादा साबजाथाव जागोन बेखौबा अबे आबाद, खौ गायोब्ला नोंहा बे हायाव मुलाम्फा मोनगोन आबादखौ, बिनिखायनो जोंहा बे हाखौ सिगाङाव टेस्ट खालामनानै लाग्रोनायाया गोनांथि बियो मोनसे आबादारि जानायनि मोजां लैखोन होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां बे बे जों लोगोसे जोङो बोथोरनि फारसेबो जोंहा गोबां गियान थानांगोन जेनेब्ला मोनसे आबाद मावोब्ला जोंहा अबे बोथोराव मावनांगौ एबा अबे बोथोराव गायोब्ला एबा आबाद खालामोब्ला जोंहा फसल एबा आबादा बांसिन मोनो बेखौबो जोंहा नोजोर होनांगोन नोंथां आथिंखालाव जोंहा गोबां गोदान गोदान गोदान जे गोनोखोआरि मुगानि माखासे आगजुफोर दङ बोथोर खौ सुनायग्रा बेफोरखौ नोंहा नोंथाङा बाहायनो हायो आरोना नोंथां बेफोरखौ बाहायोब्ला नोंहा आबाद मावनायाव गोबां हेफाजाब मोनो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे आबाद मावनायाव जोंहा मा रोखोमै जोङो दैखौ बाहायनांगौ एबा दैखौ बेसेबां जौखानि बाहायनांगौ बेनि फारसेबो जोंहा मिथिनांगौ जायो आरो ना नों सासे आबादारि जानोबा मोजां आबादारि जानोबा बेजों लोगोसे दैया बेसिबां पिओइस बिल'नि बिनि फारसेबो जोंहा मिथिनाया गोनां बिनिखायनो जोंहा जानला मोनला दैखौ एबा जोंनि आबाद एबा फसलफोराव होयोबा जोंहा आबादा गाज्रि जानोबो हागौ आरोना नोंथां बेजों लोगोसे मोनसे आबादाव जोंहा बेसेबां दै नांगौ एबा दै नाङा बिनि फारसेबो गोबां गियान थानांगौ आथिंखालाव जोंहा बेफोरनि गोबां फोरोंथाइ नुनो मोनसै बेनि थाखायनो जोंहा बेनि गियान लानायाबो मोनसे गोनांथार आरोना नोंथां आबादारि जानो थाखाय बेजों लोगोसे जोंहा आबाद मावनानै जोंहा ओरैनो आबाद मावनाय मावबानोथ' जाया नालाय बेयाव जोंहा माखासे हासार मुलि बाहायनांगौ जायो मानोना जोंहा सासे फालांगियारि आबादारि जानोबा जोंहा बेफोरनि गियान थानाया मोजां मानो मानो होनोब्ला जोंहा बे जोंहा बेसेबां हासार होनांगौ मुलि होनांगौ बेफोरनि गियानानो गैयाब्ला जोंहा जोंहा आबादखौ नांगौ रोखोमै एबा नांगौ गोबांनि दिहुननो हायाबो जानो हागौ नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा ओ हासारखौ जोङो माट माट टाइमाव होनांगौ मा समाव होनांगौ ओ मुलिफोरखौ अबे गवा मा जायोबा अबे मुलिखौ होनांगौ बिनिबो गोबां गियान थानाया गोनांथार नोंथां बिनि थाखायनो जोंहा हासार होनाय मुलि होनाय बेफोरनि गियान लानायाबो गोनांथार नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा बे बिनि गियान थानानै आरो जोंहा थाबावनांगोनदि जोंहा अबे बोथोराव मा आबादखौ गायोब्ला जोंहा आबादखौ बांसिन मोनो बेनिबो माखासे गियान थानांगोन नोंथां बेजों लोगोसे आबाद मावब्लानो जाया नोंथां बेखौ जोंहा फालांगि गिनिबो माखासे ओ माबा थानांगोन गियान थानांगोन जोंहा ओ मोनसे आबादखौ दिहुनबाय। बेखौ जोंहा अबे जायगायाव फाननांगौ मा